औ नोंथां।
अ खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय ओ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जादों खोनादों ना?
औ खोनादो नोंथां।
औ औ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना माने जोङो ओ मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सम मोनगोन ना औ औ। बिदिब्ला जोङो ओ बर' आइजोफोरनि दानाय-लुनायावहाय बाहायजानाय माखासे ओ आइजें-आइला बेखौहाय बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ औ बिदिब्ला आङो जोंनि ओनसोलनि ओ बर' आइजोफोरा दानाय-लुनायाव मा मा आइजें-आइलाफोर बाहायो बे बखौनो फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ
जिथु ओनसोल लायै ओनसोल माने माखासे मुवा बेसादफोरनि मुंखौहाय एसे एनै सोलाय सोल' जायोब्लाबो जिहेथु आं फोरमायलांसै आरो
औ
जोंनिया दानाय लुनाय होनोबाथ' गिबियावनो जोंना बे बर' आइजोफोरनि जि दानाय बेखौनो मख'ग्रोनो हायो
औ
दा बे हिसाबै बर' आइजोफोरा माने जि दानायाव मा मा आइजें आयलाफोर बाहायो बा गोनांथि दङ बेखौ आं फारि फारि खोन्थालांनो सानबाय जिहेथु जोंहा बर' आइजोफोरा गिबियावनो ओ जे ओ जि दासिगोन बेबायदि बेबायदि समावहाय गोदोनिफ्राय आगरनिफ्राय नायोबा गिबियावथ' खुन्दुंखौहाय इन्दि खुन्दुंखौ जिहेथु एम्फौनि फिथोब बेखौहाय बिनिफ्राय खुन्दुंखौ बरननानै जिखौ दानाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय हाथाय बाजारावहाय मोननाय माखासे रेडिमेड खुन्दुंफोर बेजों जोङो जिखौ दा दानाय समावहाय माखासे आइजें आइलाफोरखौ जों बाहायथारो जिहेथु जों खुन्दुंखौ लाबोनानै गिबियावनो बेखौ सोरखि गिदिर बा सोरखि फिसायाव जथर बा जेनथेर बेनि मददजों आरो दाङा नाथानि मददजों जोङो खुन्दुंखौ थुननानै लाग्रोयो जिहेथु माइदि गोनां जुदि दख'ना बा गामसा दागोनबा गिबियावनो जोङो जेनथेर बाहायगोरालासिनो ओ जोंनियाव दाङा नाथा बेखौ बाहायग्रोनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बै ओ माने जेन्थेर बायदिनो हा मोनसे साग्रा गोनां खनसेनो गोलाव आरोना बेयावनो सानाय जायो जायखौ। ओ जोखियाव बायनानै लाबोनाय खुन्दुंखौहाय सोनानै बेनि उनाव ओमफाय बेनि गेजेरजों ओ दाङा नाथा जायनि गेजेरजों माने बेखौ थुननाय जायोमोन आरो खुन्दुंखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय माइदि होखांनानै जेलानाखि जोंना फोराननाय जाबाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सोंसिगोन होमब्लाना आयजोफोरा मा खालामबाय दानिया ओ जिहेथु जेेनथेर ना जथर बे दंफांजों बानायनाय बे आगजुनि गेजेरजों मुस्रा गिदिर गिदिर सानानै लानाय जायो आरो।
औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय बे मुस्रा मुस्राफोरखौहाय जमा खालामनानै मा मा रंनि बा मा मा खालारनि जि दागोन बेखौ बेयावनो थिग खालामनानै लाखानानै उनावहाय सोंनाय जायो आरो सोंनाय समाव समावहाय जोंहा औवानि आरो दंफांनि माखासे मुवा बेसादफोर बाहायनाय जायो। जिहेथु बेबादि जि सोंनाय समावहाय जेनो मोनसे खुन्थियाबो नांगौ जायो खुन्थिया गिदिर खाबथानानै दोनग्रा फारसे आथिं होबथाग्रा आरो फारसेथिंजाय जोंहा ओरै गंनै थुथाबनानै दोननो थाखाय बेखौ नांगौ जायखौ माने ओ आंनिया गोरोन्थि नङाब्ला माने बै खुन्थियाखौ मा होनोमोन नोंथां नोंथां मा मोनथिगौ नामा?
बे आयथिं गाख्लायग्रा आरो
नङा नङा नङा नङ नङा सोंनाय सोंनाय समावहाय जे फारसे साइदथिं खुनथिया गिदिर दोनाय जायो गिदिंहैनो थाखाय बेखौ आं माने एगजेक्टलि नामखौ गोसोआव फैयासै जिहेथु बेबायादि खुन्थियाबो लानाय जायो औवानि बेखौ नांथारगौ गोनांथार ओमफ्राय फारथिं जोंहा सेवारि थागोन फारसेथिं औवानि गनसा गनसि बे थागोन आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेवहाय रासो होननाय मोनसे आइजें थायो जिहेथु खुन्दुंखौहाय बेयावहाय रासो सोरनि गब्लं गब्लंवाव मोनसे मोनसे मोनसे खायनायनि गेजेरजों सोयो औ औ आरो बेनि उनावहाय औ
इसानखौ दानोब्ला जोङो गोबां आइजें आयलाखौ नांगौ जायो नङा होमबा
औ
गिबियावनो जोङो हिसान दानोब्ला जोङो बर' आइजोफोरा गिबि गिबियावनो जोङो जिखौ जोङो सोंनानै लाग्रोयो नङा होमबा जेरै जोंनि बेसोर खिजों जेरै गिदिङो गिदिङोबो्ला अब्ला जोङो थुनना लायो आरो माने जोंनि बे सोरखि बेयाव मोनसे लागैनो जोङो सयथा सातथा बिदिनो जोंङो गाबनि खिरखि माबाखौ जो खुन्दुंखौ जोङो दिहुननानै लायो बिदिनो जोङो थांलाय फैलाय बिदिनो थाबायनानै मेरायनानै बिदि जोङो जोंनि बे सोरखियाव खुन्दुंखौ थुननानै लायो आरो थिग बिदिनो थुनखांनायनि उनाव जोङो जोङो गोबां कालारनि दख'ना गानो हायो जेनेबा गोथां गोमो बिदिनो गोजा गोथां बिदि लगायनानै जोङो दख'ना बा जोङो गामसाफोरखौ जोङो दायो आरो बर' आइजोफोरा थिग बिदिनो जोङो साल खुन्था जानोबा जोङो गिबियावनो जोङो गंब्रै साल खुन्था थानांगोन नङा होमबा
औ
गंसे गंसे हिसान दानाय जुदि खुन्थिया जानोबा बे गंब्रै खुन्थिया गिदिर गिदिर थानांगौ बेखौ जोङो बिफांनिबो गय बिफांनि बा औवानिबो जों खालामामनानै लायो हायो
औ
थिग बिदिनो जोङो इसान दानोबा जोङो जोंनो माखु नांगौ जोंनो बिदिनो जोङो जोनथोर नांगौ नङा होमबा बिदिनो जोङो सोरखिखौबो नांगोन बिदिनो जोङो औवाबो जोङो गय बिफांबो बे खम माने बाहायनायखौ जों नुयो आरो थि बिदिनो बिदिनो आरो जोंनि बे खुन्दुं बुजाखौ जों थुमनाय बेखौ भिम ना मा होनोमोनथाय बेखौ आं एसे बावबाय नोंथां जायखौ खुन्दुं थुननानै लायो माने गासै खुन्दुंखौ जों रोजा जों बेयाव थुननानै लानायखौ बेखौ बावबाय आं नोंथां जियानो जाया मोनो ओ
उम
नोंथाङा गोसोआव दं नामा बेखौ?
खुन्दुं बै दानायनि दानायनि जिहेथु फाननायखौ नामा?
बा फाननानै लानायखौ
औ बेखौथ' ओ बेखौ र'
औ जायगा लायै जायगा बेखौ औ औ जायगा लायै जायगा बेखौ बेलेग बेलेग नामजों बुंनाय नङा होनबा नोंथां जियानो जादोंला ऐ जोङो बिदि खालामनानै लायो बिनिफ्राय ओ जोङो बे माखुखौबो नांगो जायो नङा होमबा बेखौ जोङो बोखोलाय दालाय, बोखोलाय दालाय थिग बिदिनो जोङो आइथिङावबो गाग्रा खौ जोङो औवानि होनाय जायो जेरै दिरुंजों आलायनानै लायो माने आ थिं आगसिथिं लांगोमबा जोङो आ माखुखो आखसिथिं लाङोबा जों आखाइ आथिंखौ जोङो गाख्लायना होयो नङा ओमबा? आरो जोंदि आगदाथिं लांखिबा जोङो आगसिनि आइथिंखौ जोङो गाखोना होयो बिदि जोङो दानाय जायो आरो जोङो बे हिसानखौ बिदिनो जोङो दख'नाबो, गामसाबो जोङो थग्रं दख दख'ना लांगा दख'नाखौ जों बिदिनो बर' आइजोफोरा दायो आरो। बर' आइजोफोरा बे दख दख'नायाव मिथिंगानि बिलाइफोरखौबो एरनायखौ जों नुयो जेरै दिंखिया बिलाइ बिदिनो हाजो आगर, बिदिनो फारौ मेगन बिदिनो दाउसा मोख्रेब बिदिनो दाउ माने खा हाजि बिदिनो दाउस्रि हाजि बेफोर रोखोम आगरखौ जोङो बर'फ आइजोफोरा गाव गावनि दख'ना माने गाननाय जोमनायाव जे एरनानै लानो बर'फ्रा माने गोरोंमोन आरो आइजोफोरा मानोना बिसोरनि सोरजि थि गोहोआ बिराद माने फासमोन आरो माने सोरजिलु गोसोआ माने सोरजिलु साननाया आरो मानोना क्रिटिभ माइन्द होनना बुंगोन इंराजियाव बुंबोला। बेफोर माने थाब थाब सानखांनानै बिथांमोनहा जिखौ आगर आखायाव एरना होनो हा हायोमोन आरो बिथांमोना आरो बि बिदिनो जोङो बर' दख'नाखौ जोङो मोननै रोखोमै जोङो थग्रं आरो लांगा दख'ना बेखौ जोङो बाहायनाय जायो नोंथां आरो आर'नाइ, गामसा बेफोरखौबो जों हिसानजोंनो जों दानानै लानो हायो। आरो थग्रं दख'ना होननानै बुङोब्ला नोंथां जाय जोंनि ओनसोलावहाय जाय बुरि जाय बाजि द'जि बोसोरनि सायाव ओ आइजोफोरा बेखौ जोङो थग्रं दखनाखौ गानो आरो जोंनि सानजारिफोरा मानोना बिसोरो ओ लांगा दख'नाखौ गाननो रोङा बिसोरो ओ बिसोरो थग्रं दख'नाखौ बांसिन बाहायो आरो जोंनि ओनसोलाव जायफोरा द'जि, स्निजि बैसोनि आइजो बिथांमोनहा थग्रं दख'नाखौ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन गाननायखौ नुयो आरो नोंथां अब्ला नों थांमोननि ओनसोलावहाय थख्रं दखनाखौ गानो ना गाना नोंथां?
ओ ओरैनोथ' जोंनियावहाय बेबायदिखौ गाननाय जाया जायखौ माने नोंथांमोननियावहाय थग्रं होनदों जोंनियावहाय बेखौ अग्रं अग्रं दखना होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव औ ओमफ्राय बेखौ जोंनियाव फ्रायै खम बाहायो आरो।
ओम।
ओ जोंनियावथ' गासिबो बे लांगाखौनो गानजोबो। नालाय ओमफ्राय गा-गामि ओन ओनसोलावबो बुरि बुरियाबो फ्रायै बांसिना बांसिनानो बे लांगाखौनो गानजोबो। ओ खायफा खायनै सासे सानै माने बिदिखौ मोनगोन आरोना जोंनि ओनसोलावहाय बे बायदि अग्रं दख'ना गाननायखौ। जिहेथु आवगोलनिफ्रायनो बेनो ओ सोलिबोबाय थादों जोंनि ओनसोलाव ओंखायनो। ओ बेखौहाय गाननायखौ बारा नुनो मोनबाङाखै आरो।
औ।
बे बायदि
नंगौ। अब्ला जोङो बर' आइजोफोरा जोङो हिसान सोंनो दानो जेनबा गान्नाय जोमनायखौ जोङो गोबां जायगायाव आलादा आलादायै जोङो माने आइजेंफोरनि मुंफोरखौ दोननाय जायो नङा होमबा। जों बेफोर खौ जोङो जेबो माने खरसा नांगौ गैया नङा होमबा। जोंनि आइजेंनि मुंखौ जोङो जायगा लाय जायगा बेयो नाम बुंनाय गाबज्रिनाया बेलेग जाखायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियिवनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ दे।